खोनादोंना नोंथां औ दा आंङो नोंथांजोंहाय बर'फोरनि माखासे उम बर'फोरनि सोमोन्दैहाय जोनङो माखासे खोथा सावरायनो सानदों आरो आङो नोंथांङा सावरायनो हागोन ना मा?
औ हागोन नोंथां।
औ
होमब्ला आं नोंथांनो उम बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै खोन्थानोसै जोंना मा होनो बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रिफोर होनोबा जोंना गुबै मा होनो गिबियाव अनला ओख्रियानो नंङा होनबा नोंथां अनला ओंख्रै ओमफ्राय मा होनो नारजि ओंख्रि सबायजों दाउ ओमफ्राय मा होनो नाफाम नंङा होमबा‌ नोंथां
औ
दा बे मा होनो अनला ओंख्रिखौ माबोरै संङो होनबाथाय जोंना गिबियाव मा होनो गिबियावनो जोंङो जेनेबा नों बेसिबां जखानि ओंख्रि संगोन बै जखानि मा होनो माइरंखौ जोंङो दैयाव सोम मा होनो जिबा बा थामजि मिनिटसो सोमनानै लानांगोन दैयाव मोजांङै जेनेबा माइरंआ रुइनायनि थाखाय बिनि उनाव मा होनो माइरंखौ मोजाङै देग्लिनानै दुफु दुफु जाजासै जोंङो मा माइरंखौ देग्लिनानै लानांगोन बिनि उनाव जोंङो जेनेबा नों मा बेदर होगोन जेनेबा ना फोरबो होनो हायो एबा दाउ बेदर बा अमा बेदरफोर होनो हायो नंङा होमबा नोंथां फसेथिं जोंङो मा बेफोरखौ मोजांङै जेनेबा हाइजें मस्ला पासकरन बायदि होनानै जों मा होनो मोजांङै एवनानै लानांगोन फारसेथिं जेनेबा सारायाव ओमफ्राय मा होनो
जेब्ला मा होनो एवै एवै मा होनो बेदरा जेनेबा एसे मा होनो दै होजानाय जागोन होनोमबा जोंङो नांगौ जखानि दैखौ होनानै लानांगोन दै होखांनायनि उनाव मा होनो जोंङो जेनेबा गोदौजासे गोदौजासे संनांगोन जोंङो बेखौ मा होनो बेदरखौ बिनि उनाव जोंङो मा होनो मा खालामनो हायो बे समावनो जोंङो अनलाखौ दैजों गलायनानै मा होनो हरनांगोन आरोना बिनि उनाव मा होनो जोंङो हरनानै जोंङो एसे दसे सम मा होनो गावनि अनलाया गावनि महराव फै फैजासे मा खालामना होनांगोन जोंङो गारबा जों एरै एरैहोबबाय थानांगोन नंङाबा बेयो मा जायो गोदोनानै लाथा लाथ गथाखायो नंङा होनबा नोंथां आरो माहोनो जोंङो माइरं रुयनाय आरो ओंख्रिया रिमोनला जानाय ओमफ्राय जों बेयाव मा होनो खारदै होनांगौ जायो जों अनला ओंख्रियाव बेबायदिनो मा होनो खारदै होखांनायनि उनाव जोंङो जेनेबा मा होनो दसे गोबाव जेनेबा ओंख्रिया जेब्लासिम मा होनो गोथाव जाया अब्लासिम मा होनो जेनेबा जबनाय बायदि जोंङो संनांगोन जेनेबा जिबा जि मिनिटसो संबाबो जायो जेनेबा नैजि मिनिटसोबाबो जेबो नंङा ओमफ्राय संनानै जेब्ला जाजासिम जाजानाय जाजासिम जों मा खालामनांगोन संनांगोन आरोना जेनेबा बेदरखौ मोननांगोन ना नोंथां आरो मा खालामनो हायो जोंङो जोंथ' मेवाफोरबो होनो हायो ना सिगांङावनो जोंङो मेवाफोर
मा होनो खारदैजों एवगोरनानै लानानैबो संङो सोरबा सोरबा बेबायदिनो मा होनो बिदिनो जायो आरो ना ओमफाय नोंङो मा जेनेबा गंगार दुन्दियाफोर होनो हायो गोथाव मोदोमोना गंगार दुन्दियाफोर बो नोरसिं बा मा होनो दुनदियाफोर थायोना मेसें बोथोराव दुनदियाफोर होनो हायो जोंङो। आरो मा होनो होमब्ला आं एबार नोंनो नोंथांनो नो नारजि ओंख्रि संनायनि नेमखौ खोन्थानोसै जोंनिथिं जेनेबा बोरै संङो आंङो जेनेबा जोंना मा खालामो सिगाङावनो नारजियाथ' माबानिफ्राय जायोना फाथोनिफ्रायसो जायोना नोंथां गिबियाव जों मा खालामनांगोन नारजिखौ ओंख्रै मोनबा जोङो बे फाथो बिफांनिफ्राय मा जोङो नारजि बिलाइखौ खानानै फोरान फैनांगोन नङा होमबा नोंथां? सोरबा सोरबा मा होनो देथा गारनानै फोरानो सोरबा देन्था गारा मुवाबो फोरानो जेनेबा देथाफोर गारबा साबसिन जायो आरोना नङाबा देन्थाया ओंख्रियाव बोरैबा रोदिं रोदा जायोना नोंथां? गेब्लेनाया मोजां जाया गेब्लेनायाव ओंखायनो जों मा होनो देन्थाखौ गारनानै मोजाङै फोराननानै लानांगोन। बे फोराननायखौ जोङो बस्थाफोरा प्लास्टिकाव सोनानै जोङो मा होनो सिगाङाव मा खालामोमोन जेनेबा अगदाबनि उखुन्दै नांनायनि मोजां जानायनि थाखाय मा खालामो ओंखाम संग्रा इसिंनि माबाफ्राव मानसिफ्रा खानानै दोनोमोनना दानाथ' बिदि दोनलाय जेनबा प्लास्टिकफ्रावनो सोनानै दोनला बायो।
बे मा होनो नारजि गोरानखौनो जोङो मा खालामनांगोन जेनेबा गोखा जायोना नारजियाथ' नारजि गोखाया। बांसिन गोखाखौनोसो जायो ना मानसि फ्रा बे गोखाखौ मा खालामनानै गोखा खारनायनि थाखाय जोङो मा होनो दसे सम दैआव सोमनानै दोननांगोन आरो ना। सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो जेनेबा मा होनो बो बोखांनानै मोजाङै एम्फौ साथोफोरखौ बासिनानै जों खालामनांगोन खारैजों मोजाङै मा होनो एवनांगोन आरोना नोंथां खारैजों एवनानै जेब्लासिम मा होनो आरो फारसेथिंजों मा खामनानै लानांगोन जेनेबा जों अमा बेदरफोर होगोना? अमा बेदरखौ जोङो बेबायदिनो मोजाङै एवनानै लानांगोन जेनेबा फ्राम फ्राम जाजासिम एवनानै जों मा बेयाव मा होनानांगोन सामब्राम गोजा जेनेबा सामब्राम गुफुर हाइजें मस्ला गासैखौबो नांजो नांगौ रोखोमनि मस्लाफोरखौ होनांगोन आरो ना नाङाबा ओंख्रियाबाङो गोथाव जाया नङा होमबा नोंथां? मोजाङै एवनानै लानांगोन। जेन फ्राम फ्राम जाजासिम बिनि उनाव मा होनो जेब्ला मा होनो जोङो नारजिया गेब्लेगोन होनबा जों मा खालामनांगोन बै एवनाय बेदरखौ जोङो मा खालामनो हायो एवनाय बेदरखौ जोङो हरनानै मोजाङै मा होनो ओंख्रिया मोजाङै रस ओंखारनाय बायदि एसे गोबाव संनांगोन आरो ना नारजि ओंख्रिया। होमबा बिनि उनावनो जाबाय आरो ना नोंथां। ओमफ्राय जों बेयावबो मा होनो हायो माखासे मोदोमग्रा बेसादफोर होनो हायो जों जेनेबा दुन्दिया गंगार दुन्दियाफोर होनो हायो बेयावबो बेबायदिनो जायो आरो ना नारजि ओंख्रिया। ओमफाय आरो जों इनि उनाव मा होनो साम' सबाय। साम' सबायाबो जोंना बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो जाग्रा ओंख्रि। नङा होमबा नोंथां? साम' सबायखौ जों मा होनो गिबियावनो जोङो साम'खौ दैयाव खननानै लायनांगोन बा सोरबा सोरबा दैयाव दै गैयिफ्रा मा खालामो बायनानै लाबोनांगौ नङा होमबा नोंथां बाजारनिफ्राय निफ्राय मा खालामनांगोन जोङो गिबियाव साम'खौ मा खालामनांगोन साम'ना खुगा थायोना बेखौ सायनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां? आरो बिनि उनाव मा होनो साम'खौ दाननांगोन आरो सा साम'आ मा होनो दैयाव थाबाय थानायनि थाखाय बादामालि मैला जायोना बेनि थाखाय साम'खौ एसे गोजों जासासिम मा खालामनांगोन फुनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव मोजाङै जेनेबा बै दाननायनि थाखाय जोंना माखासे हागाव सिलारिबो हाबनानै थायो ओमफ्राय खारनायनि थाखाय जोङो मा मोजाङै सुखांनांगोन आरोना खेबथाम खेबब्रैसो बिबायदिनो सुम जेनेबा बे हागाव खारसानदि जों मा होनो मोजाङै सु सुखांनानै आरो सोमनानै दोनबावनांगोन आरोना ओमफ्रायो जोङो जानांगौ। नङाबा सामुवाव गोबां बिबांनि मैलाफोरबो थायो नङा होमबा नों नोंथां बेबायदिनो।
औ।
फारसेथिं जोङो मा खालामनानै लानांगोन जेनेबा दानाथ' जों बांसिन मा होनो प्रेसार कुकारफ्रावसो रुयोना आरो बेबायदि रुवाबाबो जों मा खालामनो हायो साम'खौ सिगाङाव मा होनो एवगोरानै लानांनांगोन मोजाङै थाव एसे थाव होनोनानै बेयाव मा होनो हायो नोङो बानलु मस्ला गासैखौबो होजोबखानो हायो साम' एवनायावनो बिनि उनाव जेनेबा नांगौ जखानि दैखौ ज' होनानै जोंगो मा स'बाइखौ हरनो हायो दाइरेग जेनेबा रुआ मुवा कुकाराव रुआ मुवा आरो प्रेसार कुवाराव रुनानैबो नों उनाव हरनो हायो। बिदिबो खालामनोायो ना बिनि उाव मा होनांगोन जों बे सबाय रुनायनि थाखाय बेयाव मा खारदै होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
अब्ला नोंथाङा मोजां मोनबायना मिथिनानै
दा आङो नोंथांनि सिगाङावहाय ओ जोंनि बर'नि सुबुं सल'फोरनि सोमोन्दैहाय बुंनो सानदोंमोन बुंनो सागोनना? औ सुबुं सल' होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरनि सुबुंनिफ्राय सुबुं बिदिनो मुगानि उनाव मुगा सासे सुबुंनि उनाव गुबुन सुबुंफोरनि नि खोमा खोमा बिदिनो खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थानायखौनो जोङो सुबुं सल' होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां। दा जोंहा बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंहा गोबां सुबुं सल' दङमोन आरो गोदोनिफ्रायनो नाथाय बेफोर सुबुं सल'फोरखौहाय जोङो खिन्थानाय गैयै बेबायदियै ओ गुबुनफोरनो जोङो खि खिन्थायै बेबायदिनि जाहोनाव जोंहा दा माखासे सुबुं सल'फोरा जोंना गोमालांनो हमबाय आरो रो दा बे सुबुं सल'खौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो आरो बेफोरनो जाबाय गोमोनथाव सल' सोमोनांथाव सल' आरो सल'बाथा बे मोनथामावहाय जोङो राननो हायो। हायो आरो दानिया गोमोथाव सल' होननानै बुङोब्ला ओ बर' सुबुं समाजावहाय गोमोथाव सल'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो। दंखायो आरो बे गोमोथाव सल'फोरा बर'फोरनि गेजेराव माबोरै जोनोम मोनखो बे बेफोरनि थि फोरमान जोंहा दिनैसिमबो गैया आरो माबोरै जोनोम मोनखो नाथाय जोङो खुगाजों खुगा सोलिबो बो थानायखाय बेफोर सल'फोरखौ जोंहा खोनानो मोनबोदों आरो बे सल'फोरखौहाय। बेफोर सल'फोरा जाहैबाय जेरै मागुर मागुरिनि बुहुम सोरजिनाय बुहुमा बहुतनि जोनोम खेराइनि जोनोमनि सल'फोरा जोंना बे बाहागोफोरावहाय गोग्लैयो आरो बेफोर सल' स'लफोरखौ हाय खोनासङोब्ला जोङो ओ सोरनिफ्रायबा खोनायोब्ला जोङो गोमो हाबनानै थानायनि अनगायै जों जेबो खालामनो हाया आरोस बे खाय ओंखायनो बेफोरबायदि सल'खौहाय गोमोथाव सल' होननानै बुंनाय जायो आरो नों दाय दानिया जोंहा सोमोनांथाव सल' दङ आरो सोमोनांथाव सल'खौहाय जोङो बर'फोरनि गुबै आखलनि मावनाय दांनायफोरखौ नुनानै सरासनस्रा सुबुंफोरा सोमोनांनांगौ। ओंखायनो बेफोर सल'खौहाय सोमोनांथाव सल' होननानै बुंनाय जायो आरो बेफोरबायदि सल'खौ खोनासंना नै ओ सोरबा सुबुङाहाय सोमोनांनाय बायदि बेफोरबायदि जानायनि थाखाय जोङो बे बेफोरबायदि सल'फोरखौहाय जोङो सोमोनांथाव सल' होननानै बुंनाय जायो। बर' सुबुं समाजावहाय दासिमबो माखासे सल'फोर दङ जायफोरखौ ओ जों खोनासङोब्लानो सोमोनां हाबनानै थानायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा गैया आरो बेफोर सल'फोरा जोंहा बांसिनानो जारिमिनारि जायो आरो नाथाय जारिमिनारि सैथोजोंहाय सल'आ जेबो सोमोन्दो थाया। ओ जारिमिनारिबाबो जोंहा जारिमिनारि सैथोजोंहाय जेबो सोमोन्दो थाया बेफोरबायदि सल'फोरा। गाम्बारि सिख्लानि सल' बासिराम जोहोलावनि सल' नबथि सिख्लानि सल'फ्रा बे बाहागो नि सल' आरो बेफोर सल'नि गाहाया आख आखलफोरानो जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय थार जाथाय नाथाय सुबुं समाजनि गेजेराव बे बेफोर थार जाथायाइफोराहाय जारिमिनजों जेबो सोमोन्दो गैयाजासे फोरमायजादों आरो बे सल'आहाय सुबुं समाजखौहाय सोमोनांहो हाबनो हादों आरो ओ सल'बाथा होननानै बुङोब्ला सल'बाथाफोराबो सुबुं समाजनि आंगोनि आंगो आरो बे सल'बाथाहाय बे सल'बाथाफोरखौहाय सुबुं समाजनि रंजानायनि थाखायनो खिन्थानाय जायो जोङो सल'बाथा खोनासङोब्ला गोदोनि दिनाव जोङो जोबोद रंजाखांनाय मोनोमोन गोदोनि दिनाव जोङो सल'बाथा होनब्ला जोङो आबै आबौमोननि नि जो बेलासि समफोरबा जोङो खोनासङोमोन नाथाय दा बेफोरबायदि खोनासंनाय हुदाखौहाय जोङो नुनो मोनला आरो बेनि थाखायनो जोंहा दा सल'बाथा बेफोर सुबुं सल'फोरा जोंना गोमालांनो हमदों आरो बेफोरखौ जोङो दासिमबो जोङो लाखिनो रोंनांगौमोन बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ लाखिनो रोङोबा जोंनि थुनलाइनि जोंनि बर' हारिनि थुनलाइनि माखासे आयदायाहाय जोंहा गोबां गोजौ थाखोआवहाय जोंङो दावगालांनो हाबावगोन आरो नाथाय दा जोङो माखासे गोमा लांनायसो नुनो मोनसै। बेबायदि सल'बाथाफोरावहाय जिब जुनार दावमा दाउसाफोराबो। मानसि बायदिनो समान जायगा मोनो राव बुंनो हायो हाबा मावनो ह हायो आरो सल'बाथाफोरावहाय दाउमा दाउसाफोराबो मानसि बायदि रावबो बुंनो हायो। ओ हाबाबो मावनो हायो माबा मोनसे खामानिबो मावनो हायो बेनिखायनो गोमोथाव सल'फोरावबो बिदिखौ नुनो मोनोबबो एसे ग साइ एबा मोदायनि गोहोम खोख्लैनायखाय एसे जुदा जानाय नुयो आरो। सल'बाथाफोरावहाय मोनफा मोनफा मरेल हाय मरेल लेसन बेबायदि थायो आरो थुनलाइयारि बिथिंनिफ्राय जोङो बिजिरनानै नायोब्ला बेफोर सल'बाथाफोरनि। बेसेनथियाहाय एसेल'थार आरो नाथाय समाजारि बिथिंनिफ्राय बे सुुनानै नायोब्ला बेफोरनि बे सेमथियाहाय बेसेबा बुरजाथार। मोनफा मोनफा सल'बाथाफोरनि गेजेरजों मोनसे समाजनि थानाय जानाय आसार खान्थिफोरनि खोथाफोरखौहाय जोङो। बेरखांनाय नुनो मोनो आरो बेखाय बेनिखायनो सुबुं समाजा बेफोरनि गोनांथियाहाय बुरजाथार आरो। दा बेफोरनो जोंनि सुबुं सल'फोराहाय बेफोर मोनथाम बाहागोआव राननो हायो आरो दा आंङो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा
दोनथ'सै नामा नों
औ नोंथां जोंना समावो जाबाय।